खोनादोंना?
औ नोंथां बुं
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नों नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायनो?
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै राय- ओ रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
औ अ बिदिब्ला आं नोंथांनाव बे दावबायनायनि बागै एसे फोरमायग्रोना होनोसै गिबियावनो
औ नोंथां फोरमायदो
औ जोंहा गुबैयै बा जोंहा दावबायनाय होनब्लाथ' ओ दावबायनायखौ जों गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो आरो ना।
औ
दावबायनो जेरै जों गारि मथर मटर साइकेलफोरजों दावबायनाय बा बेफोरबायदि दावबायनाया ओ दावबायनाय आरो जोंहा जेरै अबावबा जायगा नायनो थांनाय बेफोरबो दावबायनाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव बा गावबा गाव थांखिनि थाखाय सोलोंथाइ लानाय बा अबेबा मोनसे थांखियाव थांनानै दावबायनाय बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरोना।
औ नोंथां
औ जेरैहाय जोङो दावबायनाय होनब्लाथ' जोंहा आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि दावबायनो हायोना। गोदो गोदाय समावथ' जेरै जों दावबायनायाव जोंहा जेरै ओ गारि मथर गैयामोनबा जोङो गोबां रोखोमनि गोबां समसिम बा जोङो बहाबा गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोबाबो जों बेखौ थाबायनानै थांनाय जायोमोन आरोना।
औ
अ ओ बेनि उनावहाय जेरै जोङो दावबायनाय होनब्ला गुबै आरोहाय जोंहा दंबावो जे जोङो ओ गोदो गोदाय समाव माने जोङो थेला गारि बा बेफोरबायदि मोसौ गारि गरायगारि बेफोरजोंबो जोङो दावबायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरोना।
औ
बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनाय आथिखालाव जों गोबां रोखोम दावबायनो हायोबा जोङो दावबायनो थांनो गोनांबा गुबैयाव जोंहा रां रांखावरिनिबो गोनांथि जायो आरोना। बेनि उनावहाय जोंहा जेरै खाननाय जोमनाय बा जोङो जाग्रा मुवा बेसाद बा दैनि गोनांथि बेफोरखौ जोङो गावनो जा जानांगौ मुं नांगौ जायो बेसादफोरखौ जोङो माने दावबायनो थांनाय समाव लां फाखानाय जायो आरो ना।
औ
ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ दाव बायनाया जोंहा बेबायदिनो जोङो बहाबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो गोनांबा जा गुबैयै माने ओ जों गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो एबा दावबायनाया जोंनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै बुंनो बुंनो हायो आरोना।
औ
जेरै जों बहाबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा बै जायगानि गाननाय जोमनाय बा बै जायगानि थासारि थिंगानि नुथाय जों गासैखौबो नुनानै जों माने मोनफा मोनफा गियान सोलोंना फैनो हायो आरो ना जेरैहाय जोङो दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा जोङो जोंनि रावखौबो माने बैसोर हादोर बिनो मानसिफोरनो रावखौ सोलोंनो हायोबा जोङो बैसोरनि रावखौबो जों सोलोंबोनो हायो आरोना। बेबादिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जे जेरैहाय जोङो बैसोरनि गान्नाय जोमनायखौबो नुबोयो बा जोंनि गान्नाय जोमनायखौ नुबोयो बा जोङो ओ जोङो आथिखा लावथ' जोंहा मबाइल मबाइल फन बेफोरबायदि थाखायो आरोना बेफोरदि
औ
जोंहा माने
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुं?
औ अ दावबायनाया जोंहा बेबादिनो आरो जेरैहाय जोङो अ ओ बुं थाङोबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफ्रा दावबाय थाब्लाबो जेनेबा जोङो बैसोर मानसि जोंबा सावगारिखां लानाय फैनाय बा मबेइलनि गेजेरजों जों बेफोरखौ खोन्थाफैनो हायो आरो ना बेजों लोगोसे जोङो बै जायगायाव बै जायगानि माने गाननाय जोमनाया ओरैहायसो बा बिसोरनि बिसोरो ओरैबायाददि थायोबा बिसोरनि थासारि बा जानाय लोंनाय बेफोर गासैखौबो जों माने खोन्थाफैनो हायो आरो बिसोर माबायदिहाय जायो माबायदि बे थायो आरो जोङो जों दावबायनो थांनाय लोगो लोगो हा जोङो आथिखालावथ' जों गोबां फरायसालिफोरनिफ्राय बास फोरजों दावबायनो लांनाय जायो आरोना।
औ नोंथां।
बैफोर दावबायनो थांनायाव जोंहा माने जोङो गारिफोरजोंबो बासजों दावबायनायाव जेरैहाय जोङो गोबां लामा सामा मान नुफैयो दंफां लाइफां बिफां बा बिबार बिलाइ गासैखौबो जों जिब जुनारफोरखौ माने ओ जुनार जायो आरो ना बेफोरनिफ्रायबो गोबां गियान मोननो हायो बा जों नुफेरि जादफोरखौ जिरादफोरखौ नुदोंहाय गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव पिकनिक जानो थाङो जेरैहाय बैफोर पिकनिक जानो थांनायफोराव जोङो आथिखालावथ' बुंनो थाङोबा गोबां जायगाफोराव माने पिकनिक स्पट आरि थायो आरो ना
औ
ओ बैफोराव माने जोङो दावबायनो थांबा जेन जोङो गिबियाव माने जोङो बेहाय मा मा जाग्रा मुवा लांनांगौ गौ बा बेसाद लांनांगौ जों बेखौ मिथियाबो जानो हानाय आरो ना अब्ला जों बेयाव थांना फैना माने गोबां गियान मोनबोयो अब्ला माने जों बेफोरनो दावबायनानै मोननाय गियान बा जों नैथि खेबाव जों बेफोरबायदि थांगोन बेफोर दावगोन गियान होननानै बुंनो हायो आरो ना जोंहा दावबायनाय बे बादिनो आरो जोङो दावबायनाय आथिखालावथ' दावबायना ओ गोबां सोलायनाय फैबाय बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जों गोबां रिजर्ट फ पार्क बेफोरबाददि ओ नुनो मोनसै बा गोदान गोदान बेफोरबायादि जाबाय थायो आरोना। जों दावनो थांनो हायोबा गोबां हायो जे जों खन्थाय आरिफोरबो जों सुजुनो हायो। ओ बेबायदिनो जों दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो सासे जेनेबा मोजां बेफोरबायदि सिनायथिबो होनो हायो जेन जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों दा जेरै जोङो इउट टुब बा फेसबुक बेफोरनि गेजेरजोंबो ससियेल मिडिया बेफोरावबो जोङो गोबां जायगाफोरखौ दावबायनानै जों मबाइलनि फननि गेजेरजों जों देखायनानै रां खामायहनो हायो आरो ना।
औ
बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंजायो जेरै जोंनि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय गोबां ओन गोजान गोजान ओनसोलफ्राव दावबायनो थाहैदों बा सोलोंथाइ लााहैदों माने बेफोरबो जों गबा गावनि जिउनि थाखायबा मोन मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो ना।
औ
ओ थिग बेबादिनो ओ दावबाय दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथार बा बेफोरबायदिनो ओ जोङो दावबायनानै गोजों गोबां माने मोजां मोजां मिथिंगानि नुथायाइफोरखौ लानानै बा मिथिंगानिरायदि मानसिया दाउमा दावसा बिबार बिलाइ बेफोरखौ लानानैबो जों मान मोनफा मोनफा खन्थाइ खन्थाइ लिरनो हायो बा रायथाय लिरनाय बेफोरबादिनो जोङो बिदि बालाय रायथाइगिरिबो जानो हायो आरोना बुं आ
औ नोंथां।
नोंथाङा बे दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला फोरमायजागोन दे
औ दावबायनायनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा ओ गोबां माखासे मोनथिनो गोनां बा बुजिनो गोनां बाथ्राफोरखौ ओ फोरमायनानै होलांखाबाय। ओ नोंथाङा फोरमायदोंमोन दि जोंना गोदोनि समाव ओ गोदोनि सुबुंफोरा थिंजों बा मोसौनि गारि बा मैसो गारि बा गराइ गारि बे बेफोरबायदिजों दावबायोमोन होननानै ओं बेबायदिनो सोंना गोदोनि समाव आय थिंफोरजों दावबायोब्ला ओ थांनांगौ समाव थांनांगौ जायगायाव बा जेसेबां टाइमाव सौहैनांगौ बे टाइमाव जोङो सौहैनो हायामोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ साइकेल बाइक बा बायदिसिना गारि बेफोरजों जोङो दसे समनि गेजेरावनो सहैनो हायो आरो।
औ
बिनिफ्राय जोङो दावबायनाया ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेरै जोङो दै लामाजोंबो दावबायनो हायो आरो अख्रां लामाजोंबो जोङो दावबायनो हायो आरो। बेबायाददिनो ओ दावबायनायाव जोंहा गोबां ओ गियान बा रोंगौथिफोर मोनो आरो लोगोसे मिथिंगानिनो समायना रमायना नुथायाइफोरखौ नुयो आरो। ओ जोंना ओ बेबादि दावबायनाया जोंनि थाखायनो मोजां आङो बेखौनो बुंनो सानो आरो ओ
औ।
नोंथाङा माब्लाबाफोर बेफोरबायदि गोजान जायगायाव दावबायफेरबाय नामा?
औ।
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा गोजान जायगायाव दावबायफेरबाय नामा माब्लाबा
ओ बुंनो थाङोब्लाथ ओ दावबायो दावबायनाया माने जोङो गोबां माने। ओ दावबायनाय जायो आरोना बुंनो थाङोबा जोङो दावबायनानै गोबां गियान मोननो हायो आरोना
औ।
नोंथां औ जेनेबा जोङो बे जायगानि दा बै गुबुन दाब से जायगायाव दावबायनो थांङोब्ला जोंहा गोबां गियान मोननो हायो आरोना जेरैहाय जों दावबायनायबा जेरै दंफां लाइफां नुफेरै जिब जुनारफोरखौबो नुनो हायो बा जोंनि ओनसोलावथ'। जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोंनि पार्क रिजर्ट बा बेफोरबादि दङ जेरै जोङो समजों लोगोसे बा जोङो बेफोर बेबायदि गरम बोथोरफोरावहाय जोङो। दुगैनो थाखायबो गोबां दैमाफोर दङ जों बेफोराव माने। जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बा जोङो ओ गु खाथि खाला ओ नसोलनि अनगायैबो माने जोंनि बे ओ पार्क बा बेफोर दुगैनाय जायगाफोराव बा बेफोरबादि रिजर्ट टाइपनि जायगा दङ बेफोराव माने जोंहा। गोबां गोजान गोजान ओनसोलफोरनि दावबायनो फैयो बा जों बेफोरनिफ्रायबो। बेफोराव दावबायनो थांबाबो जों गोबां गियान मोननो हायो आरोना
औ।
बेजों लोगोसे जेरै जोङो उन्दै गथ'आ बा जोनोम जोनोम जाबाय जेब्ला बियो जोनोम जानायनि उनावहाय जेब्ला खौ माने जोङो गुबैयै माने। राव फोरोंगोन ओमफ्राय बेनि जेनेबा गाननाय जोमनाय राव बे खौ आरो सोलोंथाइ होगोन आरोना उन्दु गथ'खौ माने बेफोरबो मोनसे सोद्रोमा बा सासे सोद्रोमाया माने ओ सासे गुनदै गथ' बा बेफोरबादि न'खराव जोनोम जायोबा बेखौ गासैबो माने जों सुबुङानो मा जों गाव गावनि बिमा बिफा बा गासैबो फेमिलिनि बा बिब' फंबाय बेखौ माने राव फोरोंगोन बेफोरबो बे गथ' उन्दै गथ'नि माने। मोनफा मोनफा दावबायनाय बा बेफोरबादि होननानै बुंनो हायो आरोना जोङो। ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा दावबायनायाव गोबां रोखोमनि गियान मोनबावनो हायो जे जोङो जेरै जोङो। बहाबा दावबायनो थांनानै। जेन जोंनि खाथि खाथि खालानि मानसिफोरा दावबायाखै दावबायनो थांफेराखैबाबो माने जों बिसोरनो खिन्थाफैनो हायो जे बै जायगायाव दावबायनानै जों गोबां रोखोमनि गियान मोनबोदों बा बै जाय खानि थासारिया बिसोरो जोंनि बादि थाया बा बिसोरो जोंनि बादि ओंखाम जाया बा बेफोरबादि जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ खोन्थाफैनो हायोबा जोङो जेरै जोङो गोबां माने आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव गोबां मानसि सियानो दावबायनो थाङा आरोना आरो जों खायफा खायफाया खामानि मावनो थाहैयो बा जों खायफा खायफाया माने गावनि जिउनि थाखाय बा गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव कर्स लायो बा गोदान गोदान जोले जेरै जेरैहाय डक्टर इन्जिनियारिं बा बेफोरबादि कर्स लानो थाखायबा जोंनियावथ' बांसिनै मोननाय जाया बा बेखौ गोजान गोजान जायगाफोराव थांनांगौ जायो नालाय ना बेफोरावबो माने बैस सोरो बेलेगनि थासारिखौ माने गोबां गियान मोननो हायोबा जोङो माने बिसोरो गावबा गावनि थांखिनि थाखाय थांनाया माने मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि दावबायग्रा खाथि खालायाव जायगाफोरखौथ दावबायनानै माबाफोर गियान सोलोंनो नाजिरदों ना
ओ खोनायासै नोंथांनि बुंनायखौ
अ दा खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बुंफिनदो
अ माने नोंथांनि ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बा नोंथांमोननि ओनसोलनि खाथि खालायाव दावबायग्रा जाग जायगा दं नामा? आरो दावबायनानै नोंथाङा माबाफोर गियान मोननो हाफेरदों नाम बैफोर
दावबायनायाथ' नोंथां जोंनिथिं बेबायदि दावबायनाय दङ दंब्लाबो आं बे फोरबायदि बांद्राय दावबायनाय एसेबां जाफेराखै आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बिनिनो ओ आङो मानासाव दावबाय फैफेरबाय आरो नोंथां माने जोङो, ओ एसे उन्दै समाव स्कुलनिफ्राय थांदोंमोन आरो नोंथां,
औ औ
जोङो बेयाव थांनानै ओ गोबां बिदिनो समायना समायना, ओ मिथिंगानि महरफोर जेरै बिफां लाइफां बिबार लोग जिब जुनार बायदिफोरखौ नुबोदों आरो नोंथां लोगोसे जोङो, गोबां गियान मोनबोदों औ बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै गोसोखौबो बिराद मोजां मोनबोदोंमोन आरो औ ओ बे बायदिनो जो जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथि खालायाव ओ बिदिनो पार्कफोराबो दङ रिजर्टफोराबो दङ नाथाय आं बेफोरबायदियाव बिदि दावबायफेरनाय जायाखै आरो नोंथां।
औ